नोंथां
हेल नोंथां खोनादोंना
नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों आं
हेल' औ औ नोंथां नोंथाङा दा मा खालामदों
औ आं दायोनो नै ओरैनोसो थाबायथिंला बायदों
अ अ अ अ नोंथांङा जुदि फ्रिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायजागोन ना नोंथां
अ अ अ थ' ओ जोङो बिदिब्ला आबहावानि सायाव सावरायजागोन ना नोंथां
सावरायजागोन औ नोंथां
अ अब्ला नों थाङा एसे फोरमायनानै होदो जोंनि आबहावानि सोमोन्दै आरो बिनि ओ जि गोनांथि बिनि सोमोन्दै नों फाय फंनैसो फोरमायनानै होजागोन नामा
औ हागोन दे औ फोरमायजागोन आ बिदिब्ला नोंथां आबहावा होनोब्लाथ जोङो आबहावायावहाय ओ बिफां लाइफां जिब जुनार बयबो गोरोबनानै थानायखौनो मोनसे आबहावा होननानै बुंनायजायो औ जेरावहाय नि जोङो बिफां लाइफांनि अनजिमा गैयि बिफां लाइफां थागोन बा जिब जुनार फोर थागोन जोङो बेफोरनि मोनसे कमिउनिटि बा जोङो आ गोरोबलायनायखौनो जोङो मा होनो आबहावा होननानै बुङो नङा होमबा दा बेयो आबहावाखौनो जोङो गोगोयै लाखिनोब्ला जोङो गोबां बिफां लाइफां गायनो नांगोन बिदि जोङो बिफां लाइफांफोरखौ फोजोबस्राङोब्ला जोंनि बे आबहावाया गुबुंले जागोन आरो बेनो ओ जोङो आबहावाखौ मोजां खालामना लाखिनोब्ला बिफां लाइफांफोरखौ गायनांगोन बिफां लाइफां दानफायनायनि सोलाय जोङो फांसे दानफायोब्ला फांनै फांथाम बिफां गायनांगोन मानोना जोङो बिफां लाइफांखौ दानफाय दाननोबो गोनां जायो मालाबा समाव